नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङो?
औ दङो आङो ओरैनो जनानै।
नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि फोरबोनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां जोंनि बर' समाजावहाय मा मा फोरबोफोर दङ?
अउ ओ जोंनि बे बर' समाजाव बिदिनो ओ माखासे ओ फोरबो दङ ओ जेरै जोंनिया ओ बैसागो फोरबो, मागो फोरबो, बेबायदिनो काति गासा फोरबो गोबां बेबायदिनो फोरबो दङ आरो बेबायदिनो जों फोरबोखौ जोङो ओ बेबायदिनो बैसागो बैसागो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना बैसागो फोरबो बर'नि मोनसे आंगो फोरबो जायखौ जोङो एंगारनो हाया जायफोरखौ बेनो बैसागुफोरखौ बेफोरबायदि ओ बर' हारिनि ओ फोरबो होननानै बुङो बेफोर बैसागु फोरबोआव जोङो गोबां रोखोमनि उम बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना ओ गोबां
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय बैसागोखौ मा मा जोंनि बर' हारियावबो मा मा फोरबो दङ।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनि सोंनाय हिसाबै आङो फोरमायनो आखाइायाव लाबाय नोंथां ओ जोंनि बर' समाज वहाय गोबां फोरबो दं जेरैहाय जोङो गिबियावनो दोङो बैसागो फोरबो काति फोरबो गारजा फोरबो। मागो दमांसि फोरबो। माइनाव फोरबो बेबायदिनो गोबां फोरबोफोर दोङो। बिदिनो जोंहा गिबियावहाय दोङो बोसोर गोदानाव जोङो गिबियाव फैग्रोयो बैसागो फोरबो बैसागो। फोरबोआ जों बर'फोराव। गोदोनिफ्रायनो। फालिबोदों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों बेबायदिनो। दाब दाब। बर गामिफोराव जोङो बैसागु मोसानायखौ नुबोनो मोनबोगासिनो दङ। बैसागु फोरबोफोरखौबो जोङोहाय। मारै फालियो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बैसागखालि जोङो। मोसौ थुखैयै। सैथ्र दाननि जोबथा खालाखालि जोङो मोसौ। थुखैनाय जायो आरोना नोंथां। मोसौखौ माबोरैहाय। थुखैयो होनबा जोङो गिबियावनो मोसौनि गं एबा आसुगुरावहाय जोङो गलियाव थावफोर। रुनानै होयो। थाव फोनखांनायनि उनावहाय जोङो। ननि दो दोनि हांगारखौहाय जोङो हनानै थाव गोथां लागायनानै जोङो बेयाव। औ इन्दि। दालायजों नङाबा औवानि दालायजों जोङो मोसौनियाव। थफा थफा गोसोम गोसोम खोथा फोननानै होनाय। जायो आरो होना नों। थां बेनि उनावहाय जोङो। ओ हानानै दोननाय जेरैहाय जोंनाव डिग्रि लिरथि बिलाइ। थाराय गाज्लि। हालदै। फान्थाव पानिलाव बायदिसिनाजों जों माला सुनानै। बिदिनो माला। औ सुखांनानै जों मोसौनाव गानहैयो मोसौनानै गानहांनानै। जोङो। मोसौखौ। दैमाफोराव थुखैनो लाङो थुखैखांनानै लाबो। लाबोनानै जोङो मोसौखौ बेबायदिनोहाय। ओ दुब्लि फारसे होनो सोनानै लाङो आरोना नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो गोबां ओ ओ बैसागो फोरबोआथ' ओ बैसागो फोरबोनि अनगायै नोङो गुबुन फोरबोनि बागै एसे फोरमायनानै होदो जाहाथे जोंनि बर' हारियाव मा मा फोरबो ओ फोरबो खुंनानै ब-बर' फोरा मा मा फोरबो खुङो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो बैसागो फोरबोनि अनगायै आरो
औ औ नंगौ नोंथां। ओ जोङो बेबायदिनो फोरबो फोरबो होनोब्ला जोङो खेराइ फोरबो खेराइफोरखौ फोरबोखौबो जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो होबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
आथिखाल मुगायावबो जोङो खेराइफोर बो होनायखौ जोङो नुबोगासिनो नोंथां बेबायदिनो जोङो दाब दाब जायगा लानानै खेराइ फुजा होनायखौ जोङो नु बो बायदिनो खेराइ फुजाखौ जोङो मारैहाय होयो मानो होनोब्ला बेवहाय जोङो ओ दौदिनि सासे थायो आरो। ना नोंथां बै दौ दौदिनियानो गासैबो खेराइ खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब होयो। ओ नोंथाङाथ' मोनथिखा गौ जानांगौ दौदिनिया मा खालारनि दखना गानो होननानै जोङो दौदिनिनो गानहोयो दखना थावसि बे दखना थावसेयानो जादों गोजा खालारनि ओ गोमो फास्रा बेनिहाय जोङो बायदिसिना ओ जोमग्रा देलायग्रा मुवा जोङो गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो खेराय फुजायाव ओमेेन दोङो होननोबोला जोङो दौरि नांगोन। दौरि सासे दौरिनि उनावहाय जोङो नांगोन ओ बेबायदिनो लोगो याव थाफाग्रा लेङाय दौरि होननानै बेबायदिनो जोङो गामियाव खेराय फुजाखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो
औ औ नोंथां मा होनो नोंसोरनिखिबो बेफोर बेफोरबायदि बर फोरबोनि सायाव गुबुन गुबुन बेबायदि जोंनि बर समाजाव गोबां फोरबो दङ ना नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोरबोफोर नायखौ उम फालिनो फलियो नामा? मा मा फोरबो फालि नोंसिनि ओनसोलाव?
औ बेबायदिनो जों गोबां फोरबोफोरखौ फालिनायखौ जों नुबोगासिनो बेबायदिनो फोरबो होनोफ्लाथ जोंना मागो फोरबोआबोथ गोग्लैयो नोंथां नोंसिनिखैबो मागो फोरबोखौ मा फालियो होननानै नोंथां नोंथाङा आंनो दा फोरमायना होनो हागोन ना गारजा फुजाखौ नोंसोरनिखि माबोरै बैहाय होयो
गारजा औ गारजा फुजाखौ ओ ओ जेनिखि ओ बैै बैसागो गोदानाव बे फोरबोखौ होयो गोदान बोथोर बोथोर बे फोरबोखौ होयो ओ गारजा फुजायाव ओ बेबायदिनो जोंना ओ फुजा होयो ओ बोथोरनि जाहाथे गोदान बोसोराव ओ मोजाङै मोजां मोजां बारलांथो होननानै इसोरनियाव जोङो खाम सिफुं सेरजा बायदि ओ दामजु दामनानै जों इसोरखौ ओ सिबियो
औ नंगौ नोंथां
इसोरखौ सिबिनानै जोङो बेबायदिनो गोजाम बोसोरनि बायदिनो ओ देग्लायनि फैबाय थानाय बोसोराबो बेबायदिनो मोजाङै बारलांथों होननानै जोङो ओ इसोरनियाव आरज गाबो आरज गाबनानै जोङो बेबायदिनो औ नंगौ ओ बेबायदिनो नोंथां जोंनिखि गारजा ओ गारजा फुजाया बेबायदिनो मोनाबिलि मोना मोनाबिलि जाहांनायाव बेबायदिनो ओ गोदोनिफ्राय आबै आबौनिफाय सोलिबोनाय नेमखान्थि बायदियै जोङो मा मोनायाव मोदाय होयो मोदायखौ ओ औ गामि गामि लामा लामा ओ हैयो आरो बेबायदिनो गोबां ओ सुबुंफोरनि ओ बेबायदिनो होनाय टाइमाव मोदाय होनाय टाइमाव जोङो ननि लाइटफोरखौ बन्द खालामनानै दोननांगौ आरो गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बे बे जाहाथे ओ लामानि ओ लामायाव होबोनाय मोदाय होबोनाय सुबुंफोरा जाहाथे बेबायदिनो मोदायफोरखौ ओ जेराव आलाय सिलाय जाहोआलासिनो जेरै जेखि होलांनो बेबायदिनो थांनो थाखाय ओ जोङो मा ननि लाइटफोरखौ जोंखौ बन्द खालामनो होयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंनि बेफोर ओ बेफोर गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बेफोरो बेफोर नेमखान्थिया गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो बेनिखायनो जों आथिखालाव बेफोरबायदि ओ नेमखौ जोङो गारनो हाया आरो। आरो बेफोरबायदि ओ नेमफोरा जोंना ओ जुग जुग थागोन होननानै सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंसोरनिखिबो बेफोरबायदि ओ गारजा फुजा गारजा फुजानि बागै एसे नोंथाङाबो फोरमायनो होदो नोंसोरनिखि बोरै माबायदि फालियो बेफोरनि बागै
औ नंगौ नोंथां ओ गारजा फुजाखौ जोंनि बेहिहाय बैसागोनि ओ स्नि सान एप जोब नायनि उनावहाय जोङो ओ खुंनाय जायो आरो ना नोंथां जोंनिखैहाय गारजा फुजाखौ गारजा फुजाखौ माबोरैहाय खुङो होनोब्ला जोंनिखि गिबियावनो जोङो दौरि सासे नांग्रोगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बे दौरियाहाय जोंनियाव ओ बाथौ थानसालि दङ गामिनियाव बेयावहाय जोङो थांनांगोन थांनानै दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै बाथौ थानसालिखौ जोङो फोस्रांग्रोना लानांगोन बेबायदिनो जोङोहाय गामियावहाय सोरबाफोर खालायदैफ फोन जाफ्लांबायदोंबोला बेफोरखौ जोङो नायग्रोयो नायखांनायनि उनाव जायनि न नखरा खालाय दैफो फोन जानानै दोङो बेै नख नखरखो जोङो फोस्रां होनो होनाय जाग्रोयो आरोना गि बेवहायनो नोंथां बेनि उनावहायसो जोङो गाम बेयावहाय ओ गासिबो रायजो राजा जाफोरा ज थांनानै जोङो गारजासालियावहाय खुलुमहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। नोंथाङा दहायनो बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो जोंनि समावबो मोनायाव हाय ओ दाय होनायखौ जोङो नुनो मोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो गामिनि रायजो राजाफोरा ज जाहैनानै मोना बेलि समावहाय जोङो नांगौ रोखोमै बायदिसिना ओ जोंनि जेनेब बा मोदाइफोरखौ दोननो थाखाय जोङो ना नाव एबा फोजावहरनो थाखाय नाव
औ नंगौ औ बेबायदिनो नै बेबायदिनो गोबां उम उम मोनसे ओनसोलनिजों जोंनि बे नोंसोरनि ओनसोलनि बा जोंनि ओनसोलनिजों सेम सेमथ' बेफोरबायदि समानथ' जायाना बेलेग बेलेग जायो बेबायदिनो बेलेग बेलेग माने समान जाया बेबायदिनो बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग रोखोमै जोङो माने गारजा फुजाखौ होयो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
बेबायदिनोहाय जोङो नसा फिसा फिसा बानायो आर नोंनानों थां जोंनि बिखिहाय नसा फिसा फिसा खालामनानै जोङो बेबायदिनो गामियावहाय जायनि नख'राव ओ थाइजौ खान्थाल दोङो बेफोरखौ जोङो लामायाव दोनो आरोना नोंथां जोंनि खिहाय लामायाव दोननानै जेबोला जोङो मोदाय होनो फैयो अब लाना लामायाव दोननाय खान्थाल थाइजौ जे खाय खबाय बायदिसिनाफोर दोननाय खौ जोङो बुथुमना लाङो आरोना नों थां लांखांनानै जोङो बेवहाय खोलाहा फारसे मोदायखौ जोङो साहा साहानिफ्राय खोलाहा होख्लायना दोनहरो आरोना। थां जोंनिखिहाय बेबायदिनो जोङो खोलाहा दोनहैनानै जोङोहाय बेहाव ओ मोदायफोरखौ होना लांनानै जों बेयाव फुजा हैनाय जायो बिसोरनो जानो लोंनो थाखाय दना बानायनानै ओ न'निफ्राय संना लाबोनाय जोङो ओंखाम फिथाइ सामथाइ बायदिखौ जोङो बेयाव हैनानै ओ दैमा एबा नङाबा हाग्रायाव जोङो फोजौनानै दोननायहरो आरोना नों जोंनि बिदिहाय गारजा फुजाखौ जोङो बेबायद दिनो होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ बिदिनो जोंनिखिबो माने ओ सेम ओ जायाबाबो एसे बेलेग बेलेग जायो आरो बेबायदिनो जोङो बर'नि गारजा फुरजाखौ मा जोङो बेबायदिनो होयो आरो।
औ नोंथां।
औ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया?
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ
ओ